नोंथां
नोंथांङा दा मा मा मावगासिनो, मा खालामदों?
दङ ओरैनो बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ।
नोंसोरनिथिं बोथोरफ्रालाय बोरै
खोनायाखै नोंथां
ए नोंसिनिथिं बोथोरफ्रालाय बोरै होनदां
बोथोराथ' बिदिनोसै दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखाबो हायो मालाबा मालाबा सान्दुंबो दुङो बेबायदि जागासिनो आरो अखा हालाय सान्दुं दुंलाय नोंसिनिथिंलाय नोंथां
जोंनिथिंबो बिदिनो अखा हालाय सान्दुं दुंलाय जागासिनो आरो ओमफ्राय माइफोर गायनो मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोनहा
गायनायाथ' एसे गायबाय दंबावो आरो बिराद बुरजा दंबावो माने गायनो थाखाय
नोंस्रालाय गायखांखोना माखो नोंथां ओ बिदिनो दाइन बिगासो दंबावो
हाजिराफोर लादों नामा
हाजिराथ' लानाया लादों दाख्लै दसजन लादोंमोन सैलाब लायबाय गुरलाबा ब्रै रोजा ब्रै रोजा बा रोजासो थांबाय
बा दालाय मा खालामगासिनो
दङ बिदिनो जिरायनानै नोंथाङालाय नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं दा नै बिदि जाखांना दसे जिरायदों
ए
ओ जाखांबाय नामा माबासो आलुजों आलु जहलसो
अ
बेदर गैया दिनै मिरामिस माने बुधबाराव मिरामिस जायो
अ जोंनाबो गैया निरामिससो
नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनो सबाय बिमा बाजिसोमोन नोंथां
सबाय बिमा बाजि औ गोथाव माथो
गोथावसाब होननांसिगोन
खोनादों नोंथां ए आं नोंनाव मोननैसो बेरायनायनि सोमोन्दै एसे सोंनो नागिरदोंमोन माने नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा
हानायाथ' हागोन नोंथां
देलाय खिन्थालाय माबायदि जानांगौ मानसिया बेरायनायाव
गोसा बुंलाय नोंथां बांद्राय मोजां
ए बेरायनायाव माबायदि जानांगौ बिनि सोमोन्दै नों एसे बुंलाय
आतसा
मा-मा जायगायाव बेरायगोन औ मा-मा जायगायाव बेरायगोन बबे
बिदिब्ला बुंलांसै खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों बुं दे
बेरायनाय होनोब्लाथ' जोंहा जोंथ' बेरायबाय थाग्राखा नोंथां नंगोना नङा जों बुंनो थाङोब्ला सप्तासेयावहाय न'फोरावहाय सानसेबो थानायानो जाबावा माबा मालाबा नोंगोना नङा नोंथां
औ नंगौ
बेरायबायानो थायो बेरायनाय होनोब्ला माबायदि जानांगौ होनोब्ला बेनो फार्स्टआवहाय फैसानि खोथायाव फैग्रो नों नना नङा नोंथां
नंगौ- नंगौ थिखौनो बुंदों
बेरायनायनि सिगां जों फैसाखौ मा होनो जमायग्रोना लानांगोन
औ
अब्लासो बेरायनो हागोन नालाय नङाबा जोंहा मा होनो दावराव दावसि जालायो बेरायनायनि बेलायाव बेबायायदिनो जोंहा गोजान लामा बेरायनो थाङोब्ला जोंहा थांनायनि फै फनायनि फैसा खरसाया बेसेबां थांगोन जों बेखौहाय मा हिसाब लाग्रोनांगोन आरो बेराय नाय होनोब्लाथ' नोंथां जों गारिजोंबो बेरायनो हायो बाइकजोंबो बेरायनो हायो बेबायदि आरो ओरैनो बाइकजों बेरायनाय होनोबाथ' नोंथां जोंहा गोबां खरसा थांगोन नोंना नङा
नंगौ
मानो होनोब्ला जोंहा बाइकजों थाङोब्ला जों थाव सोनांगोन थाव सोनानै हजों जायगा मोनहैजासिमावहाय बेसेबां जागोन थावआ बेसेबां र रांनि आरो फैफिननायाव बेसेबां रांनि थाव जागोन जोंहा बेखौ माने उन सिगां सानग्रोनांगौ जायो आरो नङाबा जोंहा माने उनाव हिसाब खिथाब लानायाव माने बिराद प्रब्लेम जायो आरो जेरै जों मोनसे खोथाखौनो रायजलायजनसै जों दायो टाउनफोराव थांबाय बायोबा बिनिफ्राय जोंनि जायगानिफ्रायथ' थावांसिमावहाय खमबाबो जोङो साराय सारिस' किल'मिटारसोआ दङ बेफोराव थाङोबा जोंहा बाइकआ बाइकखौ हिसाब खालामनांगोन कि एक लिटारजों बेसेबां किल'मिटार खारनो हायो बेखौ हिसाब लानानै बै थावांसिम बेसेबां किल'मिटार दं बेखौहाय डिसटेन्सखौ राननानै जोंहा हिसाब खालामग्रोनांगोन आरो जोंहा बाइकआव सिंगोल थाङोना ना सानै गाखोनानै थाङो सानैबाथ' जोंहा खावसे खावसे राननांगोन नोंथां नना नङा
नंगौ
नो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओरैबायदि बानाय नांगोन फार्स्टआवनो जोङो लोगोफोरनि गेजेरावहाय मा जानाय थानाय बेफोरनि माने फैसाखौ खांनानै लाग्रोनांगोन आरो सासेयावहाय बेसिबां बिसिबां खरि खाङो बेखौ माने सासे मानसियानो ज' लानांगोन आरो थानाय जानाय बैफोरनिखौहाय खोनादोंनाा नोंथां ओमफ्राय जेब्ला हटेलफोराव हाबो जायो थायो अब्ला मा बै सासेयानो जाय फैसाखौ लादों बे माने होबानो जाबाय आरो नङाबा जोंहा माने बिराद खिथाब जायो नों होदो आं होदो उनाव हिसाब खिथाब गैयै बिदि जायो आरो ओमफ्राय गारि थावखौहाय जेन'बा सानैजोंहाय मा होनो जाय- जाय मिलायनानै सोनांगोन आरो सानैनि गेजेरावहाय ओमबासो जागोन नंगाबा जोंहा उनाव हिसाबबो गैला खिथाबबो गैला जानानै दावराव - दावसि जालाबायो बेबायदि जायो आरो नोंथां बेरायनायनि बेलायाव आरो जोंहा बेरायनायनि बेलायाव जोंहा मबेल मोजां थांनांगोन नंगौ ना नङा नोंथां मबायल मोजां थाबासो जागोन नङाबा जोंहा मबाइला गंसेल' मोजां लानानै थांबा जार्लाया बहुत जागोन नोंथा मबायल गंसेखौनो आदजन मानसिजों सेलायलायबा बोरै जानांगौ जाखो मबेल गंसेआथ' बांद्राय माबा थाया स्ट'रेज थाया खमबाबो नों फासस' जिबि लाबाबो जाबावनायसो नङा मानो होनोब्ला जों आदजनाव सासेयावनो एकस'नि बारा फट' खेबजाबा माथो फासस'आ बुंखागोन बेफोरबायदि खोथा थायो आरो ओंखायनो साफायाव गंफा मबाइल मोजां लानांगौ नोंथां
औ औ थिगानो थिगानो नंगौ नंगौ
आर जानायाबो मिलायलायना जानांगोन सासेया बोरमा जानानै सासे अमा जाबा बोरै फैसा मिलायनांगौ जाखो
मिलाया
मोनसेखौनो जाजोबनांगोन अमा जायैआबो बोरमा जानांगोन बोरमा जायैआबो अमाखौ जाना होनांगोन। होमबासो मिलायलायगोन फैसाया मेकाप जागोन। नोंगौना नङा नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
लामा गारि बाइक सालायनायाव सालायनायनिबो गोबां खोथा थायो‌। बाइकखौ लाइन लइन सालाय लांङा लासिनो साप्रिफोर बायदि ओरै थांलाय ओरै थांलाय सालायबा जानाय नङा गोजानाव थांनायावहाय जोंहा एकदम मोनसे डिसिप्लिनै लाइनै थांनांगोन नोंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ थिगानो
नोंथाङाबो एसे फंनैसो बुंना होदो दे नोंनि गोसोनि बायदियै माबोरै माबोरै जानांगौ
ए बेरायनाया जायगा जायगायाव आरो जेनेबा जायगायाव आरोना
औ
माने बिदि बेरायनो थांबा एसे माबा मोनो गियान मोनो नलेज मोनो
औ नंगौ नंगौ
नुफेरै नुफेरै जायगा
औ नोंगौ नों
जेरै जों टाउनाव थांबा बरफ दांनो मोनगोन बरफनि सायाव उन्दु दुनो मोनगोन
औ नंगौ नोंथां
फट' खेबनो मोनगोन आरो ओरै चाइना बरदार खाथियाव थांनो मोनगोन।
औ औ
बिदि जायो आरो आरो अनेक जायगा बेराय बे टाउनल' नङा ओरै सिलंफ्राव थांबा मोजां मोजां जायगा नुनो
औ
ओरै बिदिनो बेरायनायाव माखासे बिजनेसबो बिजनेसनि बागैबो मिथिबोगोन माखासे मा होन मा होनो जायगानि गियानखौ मोनबोगोन।
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बिदिनो बेरायनायाव बिदिनो अनेक फैसानिबो खरसा जायो।
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो जों बेरायनो थांबा सोरबा बाइकजों थांगोन सोरबा फ्लाइटजों थांगोन सोरबा बासजों थांगोन। सोरबा माबा मा होनो ट्रेनजों थांगोन।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो बेरायनायाव ओम बेरायनायाव फैसाया एसे बांसिन खरसा जायो आरो ओमफाय जायगानि जायगाखौ नुनानै गोजोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बियो आरो।
औ बेयो आरोब बेरायनायनि सायाव फैसाफ्रा माबायदि जानांगौ नोंथां एसे फोरमायना होदो।
ओ बेरायनि सायाव माने फैसाखौ एसे सेफ बानायनांगौ। एसे गावखौबो सेफटियाव लाखिनांगौ। आद देहाखौबो मोजां लाखिनांगौ। इदिनो मोनसे जायगायाव थांबा इदिनो फैसानि गावनि माबाखौबो‌ माल जेनेबा मबाइल बायदिसिनाखौ एसे थाल लानांगौ बेलेग जायगानि
औ नंगौ नोंथां औ।
बे आरो ओमफाय बिदिनो अनेक थाल लानांगौ माने जायगाखौ। बबेजों थांबा बबेजों मा जायगा मोनहैगोन बे आरो।
औ
नोंथाङा एसे बुंबावदो।
बुंनायाथ' बुंजोब्बायमोन नोंथां जानाय लोंनायनि बेलायाव नोंथांखौ आं एसे एसे बुंजानो लुबैदोंमोन आरो माने मेना जानाय लोंनायनि सायावबो सोनारो नालाय
उ औ जेनेबा गावनि देहाखौ नायनानै जानांगौ। बिदिनो सोरबा जानायखौ थाल लायालासो उदै गाज्रि जालाबायगोन बेरायनायाव उसुबिदा
औ नंगौ नोंथां।
इदिनो सोरबाब इदिनो बेरायनायाव सोरबा जुमायबो लोंलाबा थांबा जुमाय लों मोना। खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां बुंबावलाय।
बिदिनो उम बेलेग जायगायाव बेरायनो थांबा एसे गावखौ रैखा थि होना लानांगौ। औ बिदिनो गावनि देहाफोरखौ थिग लाखिनांगौ
औ नंगौ नोंथां।
ओ जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथां दोन्थ'नोसै खोमा?
अ ओं नंगौ नंगौ जाबाय नोंथां। बिदिबा दोनथ'लायनोसै नोंथां?
औ जागोन दे।
दानदो दानबाय?